थांदोसो खोनाबाय?
औ।
खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय।
खोनाबाय।
मा खामदों?
जिरायनानै दंलाबाय देनां ओंख्रि संनाय नेदों आं।
मा ओंख्रि लै?
ओंखाम संग्रायाव थाफागासिनो आं नेदों आं।
मा ओंख्रि होनदों?
बाद दे माबा सवाबिन ओमफ्राय आलु। सवाबिनखौसो सिगां खोन्थायो?
ए ए।
सयाबिनखौसो सिगां आं
बेदर गैया नामा होनदों?
मानिसि
बेदर मोनजाया जोयगुरु हाबबाय
नंखाय ना नंगौथाय आं आइ आइ
सप्ता खनसे नि बारा मंगलबारसिम
खोनाबाय? अबे जायगायाव थाना रायलायदों दे
आं नोंनिखौसो खोनायाखै आंनिखौ खोनाखादोंना नों? नोंना नेट नाङाबा नोंनासो टावार नाङा बा नोंनिखौ खोनाफैया दा
नोंनासो खोनायाखै होननाय खोनादों
खोनाबाय?
ला ला ला लु लु होननायसो खोनायो
लाला लुलु खोनादों खोनायाखै?
साला ज' गैया खोनायाखै नों मा सिरि हो? आइया थैखोना माखो? गैला लामायाव थांनानै थैहैखो नामाखो नोङो